नोंथां दं नोंथां नै ओरैनो गोजोन बेलासि नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। औ नोंथां अब्ला जों मानि सायाव सावरायनो ओरैनो?
दा बिदिनो नोंथां जोङो जोंनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोरखौ लानानै सावरायजागोनना नोंथां?
औ जायो नोंथां नोंथाङा गिबियाव बुंग्रोदो नामा होमबा।
आं बुंगोरसै होमबा नोंथां ना आं नोंथांनो होमबा जानाय लोंनायनि बागैनो एसे फोरमायना होगोनसै नामा नोंथां?
औ जायो जायो नोंथां जायो।
दे होमबा नोंथां दा नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ जोंहा बर'फ गोबां गोदोनिफ्रायनो जेन'बा जोंनि ओ संनो फोरोंनाय फोरोंनानै गालांनाय बा ओ जोंनि दोरोङारि जाग्रा बा बा जोंनि जानायफ्रा जोंनि ओ जोंनि माबाजों बर'फोरजों मा सोमोन्दो दं बेफोरनि बागै आं नोंथांनो फोरमायलांसै आरो। दा जोंहा ओम जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होमबा मुंदांखा ओंख्रिफोरा जाबाय नाफाम बिदिनो अनला ओमफ्राय नारजि आरो। दा बिसोर मोनथाङा ओरैबायाददि ओंख्रि जायनिनि थाखाय सरकारा जोंनो दिनै मा जि आइटेक जायखौ होनो जायखौ जोङो जअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन होनो जाय बेजों मा ओ जोङो बे ओंख्रिया खालिबो जोंनिल' होननानै जोङो गनायथि मोनबाय आरो दा बिनि मादावनो आं नोंथांनो जेन'बा अनला अनलाखौनो फोरमायनोसै नोंथांनो दा अनला ओंख्रि संनायाव अनला ओंख्रिया जोंहा जोंनि बर'फोरनि ओ दोरोङारि माखासे माबाजोंबो सोमोन्दो दङ। दा अनलाखौ जों मारै सङो होमबा जोंनो अनला संनो थाखाय गिबियावनो मा नांगौ ओ माइरं नांगौ आरो ना जोङो ओ माखासे रोखोमनि माइरंखौ लानो हायो जेनेबा जोसाफोरखौबो लानो हायो जोङो ओ ओमफ्राय जोङो ओरैनो रनजित बा न'आव जाग्रा ओरैनो माइरं बेफोरखौ लानो हायो आरो बेफोरखौबो लानो हायो दा जोङो
मा खालामनांगौ सिगाङाव जोङो सोमग्रोनांगौ आरोना जोंनो बारा बुरजा नाङा माइरंखौ अनला ओंख्रि नि थाखाय खुरैसे बा देर खुरै बेफोरनो थोयो आरो। दा जोङो बे अनलाखौ ओम बे माइरंखौ जोङो सोमनानै सोमनानै जेब्ला गुरै जायो अब्ला जों बेखौ बोखांनानै दै सर' होनांगौ आरो इसे दा बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोंनावथ' बर'फोरनि गेजेराव उवाल थायो उवाल गायहेन बेयो जोंहा गोदोनिफ्रायनो देलु देला जानाग्रा नालाय बेखायनो जोंनाव ओ उवालबो थायो गायहेनबो थायो। दा जोङो बेखौ मा खालामनांगौ जेब्ला दैया सर'जोबगोन अब्ला जोङो उवालाव देयो आरो गोदोनि समाव उवालाव देयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बे मिक्सार मेसिन जायखौ जोङो ग्राइनडार होननानै बुङो जों बेयाव देनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो जोङो मैदानिफ्राय मैदा बायदि मै दा बा आथानिफ्राय एसे गथासिन दोननांगौ आरो। देनानै देबाय देनानै जेनेबा बे गेब्लेजोबोबा मा खालामनांगौ उम बे जाबाय आरो दा बिदिनो जोङो अनला ओंख्रि संनो जोंहा रेडि जाबायानो। दा जोंहा सिगाङाव मा खालामनांगौ जोंथ' अनलाफोरखौ ओरैनो बांसिन बेदरफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो बा जोंहा अनलाजों दाउजों बा अनलाजों अमाजों अमा गोरान दा अमा गोराननिखौनो होननोसै आरो अनलाजों अमा गोरानजों ओरैबायदि गोथाव जाखायो। दा जोङो सिगाङाव मा खालामनांगौ जेनेबा जों अमाफोरखौ माबादि एवो बिदि एवना लाद दो आरो जेनेबा जोङो थाव होबाय थावखौ पियास होबाय बिदिनो अमाखौ एवबाय अमाखौ एवनानै बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय नोंथाङा मा मस्लाखौ जानो मोजां मोनो बे मस्लाफोरखौ होदो। दा बेनिफ्राय मा खालामो ओ जेब्ला अमाफ्रा एवनाया फ्राम फ्राम जायोबा दै होजानायसिम फैयो अब्ला जोङो दैखौ होदो आरो। दैखौ होनानै जेब्ला बे दैया ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौगोन ना अब्ला बेयाव जों बै देनानै लानाय उम अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ जों मा खालामनांगौ बे अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि फ्रि आख आखाइजों होना आगदा आखाइजों फ्रि फ्रि होदो ओमफ्राय आसि आखाइजों नोङो खोस्लिजों एरबाय थादों आरो। जोंहा एरनायनिबो जाहोन दङ जोङो ओ जेब्ला जों बे अन गुन्दै देनायखौ होगोन अब्ला जोङो एरनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जुदि होनानै एरालासिनो दोनोब्ला बियो गथा खागोन आरो लादुरा लादुरि जागोन। बिनिखायनो जोङो बे ओ आखाइजों फ्रि फ्रि होबाय थानायावनो जोङो फारसे आखाइजों जोङो एरबाय थाखानांगौ आरो। दा बिदिनो ओ एरै एरै एरनानै मा खालामो जेन'बा बियो मोजाङै जों अन गुन्दैखौ होखांजोबनानै मोजाङै एर ना लाजोबोबा माने जोंहा अनला ओंख्रियाबो जानायनि लामायावनो फैबाय आरो दा बिदिनो नोंथाङा अन गुन्दैखौ होखांजोबायबा आरामनो बेयाव खारै एसे होदो ओमफाय बिदिनो संख्रिफोरखौ नायदो गोदौ होबाय खारै एसे होनानै ग्लाब ग्लाब ग्लाब होनानै गोदौ होननांगौ आरो। गोदौ होबाय गोदौ होनानै जेब्ला ओंख्रिया जेनबा नोंनि लानो गोनां बा नोंसोरा बेसे बुरजा जायो न'खराव बिनि बिबांनि लाखिनो थाखाय जब होदो आरो दा जा जबोबा मोनहां मोनहां जायोबा जोङो बेखौ मोदोम होसिनो थाखाय जोंहा दुन्दिया मोनोबा गोजां बोथोराव सङोबा जों दुन्दिया मोनगोन बा जों गोजां बोथोर एसे बारनानै संबा जोङो गंगार दुन्दिया मोनगोन आरो दा जोङो नोङो गोजां बोथोर स नोंबो बे दुन्दियाखौ होदो दा जोङो एसे गोलोम बोथोराव संदोंबा जोङो बे गंगार दुन्दियाखौ होदो आरो बेखौ होआ मा खालामसिनो बेयो ओंख्रिखौ एसे मोदोमोसिनो आरो ना बिनि मोदोमनायखौ एसे गोदावसिन खालामो दा बिदिनो जाबाय नोंथाङा बिदिनो मा खालामनांगौ साखिदो खारै साखिदो संख्रि बानलु साखिदो जुदि जाबायबा नोंथाङा होनो हासिगोन माबा खांनो हासिगोन आरो दा बिदिनो जोंहा मा होनो जोंनि नैबे अनला ओंख्रिया हाथासुनि हाबाजों एसे सोमोन्दो दं आरो जोंना गोदो बर'फोरनियाव हाबा खुंनायाव माबायदिमोन जोंहा बिदिनो हाथासुनि हाबा खुरनायखौ जों नुनो मोनदों दा हादास सोरनि हाबा खुनाय जोंहा अनला ओंख्रिखौ नांथारगौ आरो बा जोङो बे अनलाखौ जोङो जेनेबा जों माइरंखौ सोमनानै बिदिनो जोङो हिनजाव गोदानखौ हिनजाव गोदानखौ जोङो मा खालामो मा अनलाखौ देहोयो आरो देहोनानै हारसिं देहोनांगौ हारसिंनो संहोनांगौ बेखौ नाथाय बेयाव जोङो खारैबो होनो मोना हाल दैबो होनो मोना आरो थेवबाबबो जों बेखौ अनदला ओंख्रियाव संनानै जोङो हौवा गोदाननो जाहोनांगौ आरो बि बिदिजोंनो मा हाथासुनि हाबाया जायोमोन जोंना दा बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिबो दंबावो जायखौ जोङो रायजलायनांगौबा जोंहा समा गोबाव नांगोन दा जोंनाव बिदिनो नाफाम दङ नारजि दङ दा बेफोरखौ संनायनिबो जोंहा गावबागाव गावबागाव माबा दं आरो ना मा होनो बिदिखौ जेनेबा गावबागाव गावबागाव टाइप नि संनांगौ आरो जेनेबा अबेबा अबेबा आलदा जानो हागौ जेनेबा बेदरफोर ए' नाथाय बै गुबै आओंख्रिखौ होसनाय नि उनाव जोंहा बेनि संनायनि माबाया आल लामाया आलादा आलादा थाङो आरो दा बिदिनो आं नोंथांनो अनला अनला ओंख्रि संनाय बा माबै सङो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायबाय दा नों नोंथाङाबो आंनो माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जि माखासे ओंख्रिनि संनाय बा ओंख्रि बर'नि दोरोङारि माखासेओ फोरनि बागै फोरमायलांबाय जोबोद दा नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांदों आंबो बिदिनो नोंथांनिसिम ओरैनो जानाय लोंनायनि सायाव फोरमायलांनो सानबाय जोंनिनो बर'नि दोरोङारि जानायनि सायाव बर'नि दोरोङारि जानाय जेरै जोङो गोबां दङ नोंथाङाबो बुंलांबाय आङो बे नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नाफामनि सायाव बुंनो सानदों आरो बे जि जों नाफाम बेबोथ' जोंनि बर'नि मोनसे गोदोनिफ्रायनो ओ मा होनदो ओम जाजाबोबाय थानाय बा जोंनि बर'नि मुंदांखा ओंख्रि आरो बेखौ बर'नि ओ ओंख्रि होननानै मोनसे जि आइ टेग बा उ जेनेबा बर'निल' होननानै मोनसे सिनायथि मोनबाय आरो बे नाफाम ओंख्रिया नाफामा जों बेखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जों बेखौ माखासे आदब बाहायनानै बानायनाय जायो। ओ बै आदबफोरखौ आं नोंथांनो फारि फारियै खोन्थालांनोसै दे गिबियाव जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो मा होनदों ओ गिबियाव ना गोरान लाग्रोनांगोन ओ ना गोरानखौ नोंथाङा ओ बालाबोथिया ना नास्राय ना बेखौ लायोब्ला मोजां जागोन। बाजाराव फाननाय ना गोरानखौ ला लायैआनो मोजां मानोना बाजारनि ना गोराना गोखा जायो आरो बेयाव माखासे हाफोर थायो बेनि थाखाय नोंथाङा न'आव फोराननाय बा न'आवनो ओ सानानै मोननाय गुरनानै मोननाय बेफोर नाखौ फोनाननानै दोननानै ओ बानायोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो नोंथाङा नाखौ फोरानना लादो जेब्ला बियो मोजाङै रानो रानखांनायनि उनाव नों नोंथाङा बेखौ खेबसे मोजां सुदो सुखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ उवालफोराव ओ देनांगोन मोजाङै देग्लिनांगोन बे देनायाव नोंथाङा नाफामाव जेनेबा बे ना गोरान देनायाव नोंथाङा मा होफानांगोन थास' बिसं होफानांगोन ओ बानलु होफानांगोन सामब्राम होफानांगोन सामब्राम गुफुर होफानांगोन उ बिदिनो होनानै मोजां देग्लिदो आरो मोजां देग्लिनानै बेखौ जेब्ला बियो गुन्द्रु जेब्ला बे गेब्लेजोबो गेब्लेेजोबनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मा होनदों दोनथुमनो थाखाय नोंथाङा बेखौ मायाव दोनगोन बेयो नोंथांनि सायाव सोनारगोन ओ नोंथाङा बेखौ औवानि हासुङावबो दोननो हागोन आरो नोंथाङा बेखौ ओ बयामफोराबो दोननानै सोनानै दोननो हागोन खिन्थु बयामाव सोनानै दोनोब्ला बेयो बारा गोबाव समसिम उ आ बाहायजानायखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो हासु दोनोब्ला मोजांसिन जायो हासुङाव दोननो थाखाय नोंथाङा गिबियाव औवा हासुं दाननानै लानो थांगोन औवा हासुङा ओरैबायदि जानांगोन जे फारसेखिजाय गुदुं गोनां आरो फारसेखिजाय गानथि गोनां ओम बिदिनो नोंथां औवा माखालफोर लानो हायो बा हवा बुरखानिबो लानो हायो जायखौ जों न' लुनायफोराव बाहाय नाय जायो बेफोर औवाखौ लादो मोजाङै बिनि बिगुरखौ सैदो सैनायनि उनाव बेखौ मोजाङै सिं सा ओ साफा सुनानै लादो सुनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बे देग्लिनानै लानाय ना गोरानखौ बे हासुङाव ओ एकदमबारे गोरा थुसो थुसो सोनांगोन आरो एकदमबारे थुसो थुसो सोथारनांगोन ओ बिनि उनाव नोंथाङा बेखौ मा होनदों बार हाबनो हायि बायदि होथेनानै लानांगोन बार हाबो अब्ला जोंहा बेै ओ नाफामा गाज्रि जायो आरो बेयाव माखासे मैखुनफोर बेरो उम बिदि आरो बेखायनो नोंथाङा बार हाबनो हायि बायदि गिबियाव बेयाव नोंथाङा ओ प्लास्टिक बा थालिर बिलाइ फोरखौ मोजाङै खोबनानै बेखौ दिरुंजों मोजाङै खानानै लानांगौ जाहाथे बार हाबनो हाया ओ बिदिनि खोबखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव हाजों लिरथेनांगोन जाहाथे बारााबै सिङाव हाबलांनो हाया हाजों मोजाङै लिरनानै बेखौ जोङो ओ न'नि उसुं खना मा माबेबा न' जोंनि थ' न'आ बर'नि न'खरा बांसिनानो हानि न' जायो बैफोर न'फोराव जोङो खना खनायाव इन्जुर खना खनायाव दोनोब्ला मोजां जायो गुसु जायगायाव गुसु जायगायाव दोनोब्ला ओ ना गोराना गोबाव समसिम थाङो आरो जोङो मा जेनेबा ना गोरानखौ जोङो मा होनो नाफामखौ जोङो गरम जायगायाव दोनोब्ला नाफामा गाज्रि जानायनि चान्स थायो बेखायनो जोङ गुसु जायगायाव दोननाया मोजांसिन ओ बेनिखायनो जोङो ओ न'सुं खना खनायाव दोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो बिदि गोबाव जेनेबा ब्रै बा दाननि उनाव बे नाफामखौ जों जानो हानाय महराव मोननो हायो आरो बिदिनो नोंथाङा बेखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो जेरै जोङो थास' बेक्ट'रिजों जानो हायो। गाव गोजााबो रोसि फुदुंनानै जानो हायो, बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन महराव जानो हायो आरो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनाय दं जे जोङो नाफामखौ सङोब्ला दोनखुमानो बाल संखुमानो हाया होननानै जेनेबा जों नाफामखौ सङोब्ला नोंनि न' खाथिनि मानसिफोर आरामनो लामानि मानसिफोर गासिबो मिथिजोबो होननानै गोदोनिफ्रायनो बुंबोनाय दं आरो माने नाफामनि मोदोमनाया जेरावबो गोसो ज नुनो मोना जेरैबाय बेयो एखदमबारे मानसिफोरनि आाबै जोबथारो आरो बिदिनो नोंथाङा नाफामखौ बे बाजारफोरावबो फाननानै फालांगिफोर खालामनो हागोन, जोङो गोबां मानसिफोरखौनो नुनो मोनो जे ना बिफांखौबो जोङो बेफार फालांगि खालामनाय बिनि दामा एसे गोगोमोानो जायो मानोना बेफोर बुस्थुखौ जोङो जेब्लायबो मोननो हाया बा बोथोराव जोङो खनसे मोनो जेनेबा। दानि मानसिफोराथ' बेफोरखौ जोङो बांसिन बिांसिनखौनो देनायखौ नुनो मोनला गोबां खम जाबाय। बेखायनो बिनि दामाबो एसे गोबां जायो आरो। बिदिनो जोङो नाफामखौ बयाम बयाम सोनानै फाननो हायो। बिदिथ' गोदोथ' जोङो नुनो मोन्दोंमोन दि गोदोनि दिनाव हासुङैनो फानोमोन। हौसेयाव जोङो बुंनो हायो जेनेबा बाजौ द'जौ बेफोरबायदि राङाव फाननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। गोदोनि समाव नाथाय बेफोर दानि समाव गोबां दामा बारायबाय। हासु मोनसेयाव जोंहा सेेरोजाबो थांनो हागौ। नाफनिे नाफाम बेथ' मोननो गैयै बेसाद ना बे बेखौ बानायनायाव एसे खस्थ'बो नांगौ आरो बेखौ बानायनायाव समबो नांगौ जायो बेखायनो बेफोर बुस्थुआ एसे मा होनो? बिबाङा बारा जायो आरो बिदिनो जोङो बानायनानै न'खरावनो बानायनानै जायोब्ला मोजां जायो। जाहाथे जोङो बाजारफोराव बायनानै जाया आरो। न'खराव बानायनानै जानो थाखाय नोंथाङा सम सम ओरैनो दाथ' दैज्लां बोथोर नोंथाङा नाफोरखौ गुरदो बा नाफोरखौ जे आस्रा जेफोरजों सारनानै नोंथाङा लाबोदो लाबोनानै फोराननानै आराम फोराना दोन्दो बेनि उनाव नोंथाङा देनानै बेखौ